औ खोनाबाय ना दे होमबा जों रायज्ला नि मा टपिकनि सायाव रायज्लाय जागोन नोंथाङा सानदों?
ओम
हेलौ
खोनादों
औ माटपिकनि सायाव रायज्लाय जागोन नोंथाङा सानदों ना
औ न'खरनि बिखय रायज्लायनोसै नामा
दे होमबा न'खरनि जेनेबा न'खरनि जेनेबा माखौ रायज्लायनो बिमा बिफा गथ'फोरनि सोमोन्दो बेफोरखौ रायज्लायजागोन नामा जायो
दे बा जुरि जेनदो दे नोंथां
बेवहाय आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो जोंफोरा जेनेबा गासिबो न'खरनिफ्रायनो जागायो आरोना जोंनि गथ' गथ' गथायाइफोरनि जा जेनेबा आखल आखु जुदि मोजाङै बिमा बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो ग थ'फोरखौ मोजाङै फोरोंखायोबा बा मा मोजां मा गाज्रि जेनेबा बेफोरखौ फोरोंखायोब्ला देरनानै गथ'आ जेनेबा बेफोर आखुखौ लानानै सासे मोजां मानसै आ बुजिनाय सोमजायनाय गियान गोनां जानो हायो होननानै आं सानो आरो नाथाय दाथ' नायोब्ला दाथ' नायोब्ला गोबां बिमा बिफायानो जेनेबा गथ'खौ मोजां गियान होनो बावगारो गोबां मानो गावबा गावनि गथ'खौ बिदि मबाइल आरियाव बेस्थ' खालायनानै दोनो आरोना जायनि थाखाय दा गावबागाव जाजोब्बाय आरो
जाजोबबाय उम बेखौनो सानो दायो जोङो जेनेबा जेनेबा बहुद बिदिनो जोंनि माने बिदिनो बिमा बिफाफोरा बहुद बिदिनो मोजाङै जेनेबा दायो जों माने उसुबिदाफोरखौ होयो दा फरायनो नायाव माने गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनानै स्कुलाव हाय दोन फायो आरो लांलाय फैलाय बिदिनो। माने बिदिनो खालामो अब्ला माने बेवहाय माने बिदिनो गथ'आ जे आरो मोजां फरायनो नागिरा बिदि जिखोनो बियो बे बिखौनो माने जि बियो बेफोरखौ माने मोनाब्ला एसे खुद्रिनाय मानाय बेफोरबायदि जायो दाना। दायो माने ओ बिमा बिफ बिफानि माने अननायखौ बिथांमोना माने बुजिनो खम जायो आरो ना बेनिखायनो दायो जेनेबा उम बिथांमोनखो माने बुजायनो गोनां जायो बिदिनो बेबायदिनो आरो।
नंगौ। आंबो सानो गथ'आथ' दा जेनेबा गुबुनखौ नुनानै बिखागोन आरोना? जेनेबा ओ खानै गथ'नि गेजेराव जेनेबा गुबुन सासे गथ'आ जेनेबा बिराथ धोनि न'खरनि आर ना गुबुन सासेया जेनेबा बारा गैस्राया अब्ला गैस्रायै गथ'आ जुदि मालायखौ नुनानै बांद्राय जेनेबा बेखौ बिनियावबो दङ बे जिनिसा आंनोबो नांगौ बे जिनिसा होननानै खुद्रिनो नागिरो नाथाय बिदि समाव बिमा बिफ बिफाया गथ'खौ बुजायग्रोनो नां गोन आरोना साबसिनै जे बिदि ओ नाथाय नुनो मोनोना नोंथाङाबो दा दानि समाव मा जायो जे बिसोरा जेनेबा बिमाफोरानो बिफाखौ बुंसिगोन जेनेबा जों जोंफोरानि गथवा नैबे गैया नों मिथिगौ बायदिसिना बिदि बिसो जेनेबा कम्पिटिसन बायदि खालामनाय नुयो आरोना जुदि गथ'नो नों थांङा जुदि दिनै जिखौ नांगौ बेखौनो होबाय ब्ला उननि समाव बांसिन गुबुनखौ नुनानै लुबैबावगोन। अब्ला मा खालामगोन आरोना बिदि एसे संसारनि लामायाव थां
थाङो औ
सानो आरो
उम
उन्दै समनिफ्रायनो गथ'खौ बुजायो ब्ला देरनानैबो गथ'आ जेनेबा ला
लागोन औ माने बिम ओ बिमाबो फिफाबो माने लोगोसे थानानै माने गथ'खौ बुजायोब्ला बे लागोन आरो ओ बिदि सासे जेनेबा सा बिमाया सापर्ट बा बा फिफाया सापर्ट गैयि बेफोरबायदिबाला बुजायनायखौ माने एसे लानो नागिरा बिसोरो माने बेखायनो ओ सानैबो माने लोगो नांनानै बिमाबो फिफाबो लोगो नांनानै बुजायबोला लागोन आरो। लायो उम उम उम
नंगौ बे बाथ्राया गथ' खासे बेखौ जेनेबा मोज
बेबायदिनो जेनेबा नै ओ ग' थ'नि थाखायनो जेनेबा लोगोसे गोरोबनाय गैयाबाला बिदिनो न'खरफोराव नांलायनाय मानाय बेफोरबायदि जानाय जायो दावराव दावसि बिदि आरो।
नंगौ।
उम
जायो समफोरा बिदि गथ'नि गोरोन्थिखौ नुनानै ओ मालाबा समाव बुंनोबो नांगोन सानै
औ औ बुजायनो नांगोन उम
नङाब्ला बेनो उननि समाव बांसिन खैफोद लानानै फैयो आरो गथ'आ गोरोन्थि माव दों बेखौ नों थाङा जेनेबा नायनानै थाबाय थादों फंसे बुंदों बेनि उनाव मोजाङै बुंफिना खै बिदि बाय बेफोरबायदि खालायोब्ला जेनेबा जोबोद माने उनाव बिमा बिफायानो बांसिन खस्थ' मोननांगौ जायो आरो। दा जोंनि समाजावनो नुबाय थादो ड्राग्स लायो गथ'फोरा फेसा बियै बियै लांबाय थायो आरोना
औ-औ
बिदि आरो फासनिफ्रायनो गिबिनि फायनो नुनानै थिग खामनाय मोनबा बिदि जागोन जायामोन आरोना बेबायदि आरो
औ
ओमफ्रायथ' आरो ओ नोंथाङा मा सानो जेनेबा ओ न'खरफोराव बिबै बिबौनि बिहोमाया माबायदि खासे गथ'नि सायाव जेनेबा गोहोम खोख्लैयो
उम औ बिबै बिबौ माने दानाथ' माने बिदिनो बिबै बिबौफोरा बुहुद माने ओ गावनि फिसौनि सायावहाय बुहुद अननाय दोङो बुहुद नंगौना नङा अननाय दङ औ बुहुद बिबायदिनो जेनेबा उम बिसोरो बिसोरो माने गावनि फिसौफोरखौ बुहुत अनो अननायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जे जेनेबा मा गाज्रि लामाथिं थांदों मोजां लामाथिं थांदों ना गाज्रि लामाथिं थांदों बेखौ बिसोरो माने नाया माने बिमा बिफाफोराबो ओ बिमा बिफाफोरा जेनेबा बाथा होयोब्ला रायलाबायोबोला ओ बिबै बिबौफोरा माने बुहुद माने रायनो होआ अननाय थायो बिसोरनि गेजेराव बुहुद बेबायदि नुदों नुनो मोनदों आरो आङो औ
नोंगौ थारैनो नोंथाङा बे खोथाखौ ओ जा बुंदों बेखौ आंबो नुदों जोंफोरा बिबै बि बौआ जेनेबा गथ'आ गोरोन्थि खामोबाबो बो गथ'खौसो जेनेबा बा लोगो जाफायो आरो आरोना मालाबा समाव बिमा बिफाया जेनेबा गथ'नि गोरोन्थिखौ नुनानै रायोब्ला बुङो ब्ला खाय फाबा बिबै बिबौआ अननानैनो गथ'खौ माने बेफोरबायदि मा बुंगोन थांबाय थानो होयो आरोना थांबाय थानो होयो उम
बिनो माने बिसोरनिया अननायानो गेदेर माने
अननायानो गेदेर दा बे अननानैनो गोरोन्थि ला गोरोन्थिखौ दोनखोमाबाय थायोब्ला माने उननि समाव बे गथ'आनो गावनि जिउखौ गाज्रि लामाथिं दैदेनलांनाय जागोन आरो आरो बे समाव खामानि होनाय जानाय नङा होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ थारैनो नंगौ बे खोथाया
बेनिफ्रायथ आरो बिदिनो थायो जोंफोरनि नखराव आलासि जेनेबा जाथि बंखनि मानसिफोर जाय माने जोंनि दुखु दुखुनि टाइमावबो हेफाजाब होयो आरोना फैसा थाखा नांसगौ जायोबाबो खायफा सोरहाबा बिदि मदद होलायनाय थायो जोंफोरा नखराव खायफा बा आरो बुजि मोनस्राया मदद होखांनायनि उनावबो जेनेबा आखाय फाबा मदद जि होफिननांगौ खायफा जेनेबा दिनै आंङो सोरखौबा मदद होबाय आंहा माबा मोनसे जांदोंब्ला आंखौ मिथिला बिदि जानो नांङा आरो नोंथांङा नुदों जानो नांगौ नोंथांमोननि न'खराव ओ खाथि खालानि खालानि सोरखौबा बेफोरबायदि माबायदि हेफाजाब होलायनाय फोरमायजागोन एसे
माने जोंनि न'खरावबो बेबायदिनो माने ओ माने अनलायनाया दोङो आरो माने खाथि खाला जेनेबा आदै मादै बिथांमोनहा माने अनो जि गावसोर जि जायो बेखौनो जोंनोबो माने हरो आरो माने बेमार आजार जानायावबोहाय सहाय होयो आरो बिदिनो औ बेबायदि खालामलायो आरो जोंबो बिदिनो जोंनि नखराबो जोंनि आदै मादैमोनखो नायो बेबायदि
जोबोर मोजां जोंफोरा बेफोरबायदि जानांगौ आरो सोमोन्दोफोरा नंङा होमबा खायफा खायफाखौ सोरखौबा नाथाय बेफोरबायाददि अनलायनाय नुनो थांङा आरोना अब्ला बेफोरबायदिया माने गोजोन जाया आरो
औ औ
बेनिफ्रायथ आरो मा बुंबावनो
बेबायदिनो अनलायनानै थानांगौ नखरनि ओम ओम औ गोजोन औ गोजोनखौ लुबैदों दोंबोला ओम
समा जोंना दे बिदिब्ला
ओ दोनथ'नोसै दे ओ।